हेल'
खोनाया
खोनाबाय औ हेल'
औ आं खोनादों दे बुंदो दे
औ नोंथाङा सम दंब्ला मोनसे आयदानि सायावसो आं रायज्लायनो सानदोंमोन
औ दे बुंदो
बिदिब्ला जोङो बर' हारिनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै राय्लायनोसै
औ
बर'नि मा मा दोरो ओरारि जानाय लोंनायखौ नोंथाङा साबसिन मोजां मोनो
आंथ' बर'नि अनला ओंख्रि नारजि खारै ना आं बेफोरखौनो जानानै मोजां मोनो आरो नोंथाङालाय
आंनि साबसिन मोजां मोननाय बर'नि दोरोङारि जाग्राया जाहैबाय अनला आरो नाफाम दा बे अनलाखौ माबोरै संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
हेल'
अ नोंथाङा बे अनला ओंख्रि जे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बेखौ माबोरै संनाय जायो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन।
दे बिदिब्ला बुंसाय बेनि सोमोन्दै
ओ बयबोथ' मिथिखागौ जे अनलाया जोंनि बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि जानाय आदार बा ओंख्रि दा बे अनलाखौ संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो मा माइरंखौ बा अन गोबाङानो उवालाव गैयामोन नाथाय जों दानि मानसिफोरखौ बांसिन जे बेयाव देनायखौ जों नुनो मोनो अनखौ जे माइरंखौ सोमनानै दोननानै बेखौ बोखांनानै दसे गोरान खालामग्रोनांगोन जाहाथे बे देनायाव मोजाङै गेब्लेयो माइरंखौ बेनि उनाव बोखांनानै जों बेखौ देनानै गुन्दै खालामनानै लानांगौ बेनि उनाव जोङो जे अनलाखौ माजों संगोन जोंनि मानसिफोरा सोरबा सोरबा दाउ बेदरजों जायो अमा बेदरजों जायो नङा होमबा दा जोङो बेदरफोरजों जानो थाखायबा गिबियाव बेदरखौ एवग्रोनांगोन थाव होनानै थाव होनानै एवखांनायनि उनाव मोजाङै बेवहाय जिरा मस्ला हालदै बेफोरखौ होखांजोबनायनि उनाव जोङो बेयाव दै होनानै मोजाङै गोदौ होनांगोन दा अनला ओंख्रिया गोदौखांनायनि उनाव जोङो जे देनानै लानाय अन बेखौ होसन्नानै दसे सम गोदौहोखांनायनि उनाव जोङो खारदैखौ हरनांगोन आरो अनला ओंख्रिया रिमोननायनि एबा गोजा जानायनि थाखाय बेनोसै अनला ओंख्रै आरो नोंथाङा
औ अब्ला मानि अनला ओंख्रियाव खारैखौहाय गोजा जानायनि थाखायसो होयो होनबाना?
औ गोजा जानायनि थाखाय आरो मिलौनायनि थाखाय होनाय जायो।
उम दा बिदिब्ला अनलाखौ जोङो बबे मोनसे ओ जाग्रा मुवाजों सङोब्ला बांसिनै गोथावसिन मोनजानाय मोनो नोङो
बेथ' गावबा गावनि सायाव थाबाय सोरबा जे अमा बेदर बेदर जाया सोरबा दाउ जाया दाउजों जायो अमाजों जायो आरो नाफोरजोंबो जानाय जायो आरो
उम दा जोङो आंथ' आंनि आंनि बायदिब्ला माने आङो अनला ओंख्रिखौहाय माने जोंनि नैबे मेवा औवा मेवाइजोंहाय संनायखौ बांसिनै गोथाव मोननाय जायो आरो। माने आंनि बेयो साबसिनै गोथाव मोननाय आरो अनला ओं ख्रिजों मेवाइजों संनायखौ आङो साबसिनै गोथाव मोनो जानो गोथावसिन मोननाय जायो आरो ग गुबुन मुवाफोर संनायनि ओंख्रिफोरजों संनायनि अनगायै आरो। आरो अनला ओं ख्रिखौ जोङो मोनसे बर'नि हाबायावबो बाहायनाय नुनो मोनबो दों जेराव जोङो अनला ओंख्रिखौ हालदै बा गाब होआलासिनो संनाय जायो जायखौ जोङो बर'नि हाथाइ सुनि हाबा खुंनाय होनना बुङो नङा होमबा दा बेवहाय जोङो अनला ओंख्रिखौ संनाय नुनो मोनो। दा बेयो मानि थाखाय बेवहाय बाहायनाय जायो नोंथाङा बेखौ मिथिगौ नामा?
मिथिया नोंथाङा मिथिगौबा एसे फोरमायनानै होदो।
माने बर'आव जेब्ला हाथासुनि हाबाखौ खुर खुंनाय जायो अब्ला अनला ओंख्रिनि अनगायै मानि बे हाबाखौ खुंनाय जाया आरो। बेखौ नांथारगौ खे नांथारगौ आरो बेखौ जोङो आथिखालनि टेक्न'लजि मुगायाव बाहायनाय बे ग्रेन्डार मेसिनफोरखौ बाहायनानै उननो मोननाय नङा आरो।
औ।
बेखौ उवालावनो गायहेनजों सौनानै अन बानायनानै संथारनांगौ जायो।
औ।
अनला ओंख्रिखौ गुबुन ओ जोंनि बर' मानसिनि अनगायै गुबुन मानसिफोरा जानो गोथाव मोनो ना मोना नोंनिफ मोनदांनायाव
आंनि मोनदांनायावथ' अनला ओंख्रिखौ जोंनि बर' मानसिफोरानो बांसिनै जायो।
औ माने बर'निनो दोरोङारि ओंख्रि जानायखाय बर'आनो बांसिन बाहायो।
अनलानि अनगायैबो जोंना बर'फोरनि गोबां दोरोङारि ओंख्रिफोर दं जेरै नारजि ओंख्रि। नाफाम। आरो मा मा दंबावो नोंथाङा मिथिगोबा खोनथादो।
नार्जिजों अमा मेजेमजों संनानै जानाय नार्जिजों नाफामजों संनानै जानाय।
बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जाहैबाय बेफोर नङा होमबा?
औ।
दा नार्जिजों अमाजों संनायाव जोङो नार्जि दे गोरान। फोराननायाव नार्जि बिलाइ गोरलैखौ बाहायो ना गोराखौ बाहायो।
बांसिनै जोङो नारजि गोरा बिलाइ बिलाइ गोरा जानायखौ बाहायो आरो बेखौ खानानैहाय बिलाइखौ फोराननांगौ सो सानदुंआव।
औ गिबियाव खानानै फोरानग्रोनाय जायो आरो ना सान्दुंआव बेनि उनाव एसे गोबाव फोराननानै बेखौ दोनहाबनायनि उनावसो बेखौ जानो बाहायनाय जायो। खागोदानाव खानानै फोराननाय लोगो लोगो राननायनि उनाव बेखौ जोंखौ बाहायनाय जाया नङा होमबा? एसे गोबाव दोननानैस बेखौ नैबे नारजि ओंख्रि जानो थाखाय बाहायनाय जायो
औ
बेनि अनगायै थास' बिसंजों नाफामजों गुबुन गुबुन बेबादिनो जोंना बर'नि दोरोङारि ओंख्रिबो दंबावो।
औ मा माखौ मिथिगौ नोंथाङा?
औ जेरै जेनेबा बे थास' बिसंजों नाफामजों थाबाय
उम
ओमफ्राय बेनिफ्राय एम्फौ थाबाय अनला थाबाय थास' बिबारजों मैथाजों थाबाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन मेरला दङ आरो जोंनि बर' हारियाव ओंख्रिफोरा आरो दोरोङारि बाहायबोनाय जाय ओंख्रि बेयो गोबां दं आरो
ओम सबाय
नोंथाङा औ सबाय साम' बेबो जाबाय जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि जानाय ओंख्रि आरो नोंथाङा मा मा दोरोङारि जानायखौ मिथिबावो
आंनि मोनथिनायावथ' बेफोरनोसै
बेफोरनोसैना बेफोरखौनो जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि जाग्रा हिसाबै बांसिनै बाहायबोनायखौ जों नुनो मोनदों
आरो आथिखालावबो बाहायबोबाय थादों नङा होमबा आथिखालाव न'आव बाहायनायनि अनगायैबो जोंनि टाउन सहराव हटेलफोराव बे दोरोङारि जानायफोरखौबो होफासै मानोना बर'नि अनगायैबो गुबुन हारिफोरा जोंनि बर'नि जे दोरोङारि ओंख्रि बेफोरखौ माने गोथाव मोननोसै आथिखालाव मोनदोंसै आरो बेखायनो हटेलफोराव मानसिफोरनि गोसोखौ बोनो थाखाय आथिखालाव बे जेरै जोंनि एम्फौ फिसिनाय बे एम्फौआ इन्दि एम्फौआ बेफोरखौ संनानै होनाय अनला दाउ सबाय साम' बेफोरखौ संनाय नाफाम बाथोन बेफोरखौ आथिखालाव माने हटेलफोराव बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो
माने जोंनि बर'नावल' थायासै बे दोरोङारि बाहायनाया माने जोंनि अनगायैबो गुबुनफोराबो जानो गोथाव मोनसै आरो आथिखालाव बेखौ माने बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो जोङो
उम नंगौ नंगौ
नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै माब्लाबा नोजोर होफेरदोंना गुबुन जायगायाव थांनाय समाव
औ
बिदिनो आरो जेनेबा जोंनि बर' हारियाव जानाय लोंनाया गोबां मा होनो फोरबोफोरजोंबो सोमोन्दो दं जेरै जोंना बैसागु समाव गोखा गोखै जानाय गोखा गोखै गोखै जानाय गोखा गोखै नागिरनानै हाग्रा बंग्रा नागिरनानै लायनानै संनानै जानाय संक्रान्ति खालि दा बैफोरबो जोंना गोदोनि फ्रायनो सोलिबोदों संक्रान्तियावदि न'खरफ्रोमबो माने न'खर न'खर माने गुबुन गुबुन जाथ जाथोनि मैगं-थाइगं खांनानै संनानै जानाय बेफोरो सोलिबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों जाय दोङारि खान्थिया आथिखालावबो सोलिबोबाय थादों आरो
औ गोखा गोखैखौ मानि थाखाय जायो नोंथाङा मिथिगौ ना जोंनि ओ जे बर'फोरा संक्रान्तिनि समाव जे गोखा गोखा फैजायो बेखौ मानि थाखाय जायो
ओ अननानै नोंथाङा बिनि सोमोन्दै फोरमायनानै होदो
जोंनि जे गोदो गोदायनि फोथायबोनाय बायदिबा जे संक्रान्ति ओ बैसागुनि बैसाग दाननि जेनेबा संक्रान्ति समाव जोंहा जे गोखा गोखै जायो बेखौ जायोब्ला जे जोंनि बेमार आजार बेयो जानो हाया एबा जा जेन'बा बे बोसोराव दा बेमार आजार दङ बियो गासिबो बेजों माने दानगारो बेबायदि होननानै फोथायो आरो फैबाय थानाय बासोराव आरो मा बेमार जाया दाजाथो नानै जों माने फोथायनानै जायो होननानै जों बिदि फरायनो मोनबोदों आरो लेखायाव आरो खुगा खुगा खोनानो मोनबोदों
औ होमबा बेनि थाखायनो जोङो बे गोखा गोखैखौ बोसोरफ्रोमबो संक्रान्ति दानाव जानाय जायो आरोना बिदिबा
औ
जाहाथे जोंनाव बेमार आजारफोरा जानो हाया गोदान बोसोर समाव गोदान बोसोर हाबजेननायाव जाहाथे जोंजों बेमार आजारफ्रा हाबफानो हाया जानो हाया बेनि थाखाय जों बेखौ बाहायबोदों आर ना
औ
गोजोननाय थाबाय बेनि सोमोन्दै फोरमायनायनि थाखाय
औ दे होमबा जाथ'सिगोन नामा
औ दे बिदिब्ला
दे
औ दे